औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
औ खु औ खुलुमबाय नोंथां औ गिबियावनो बेलासि नि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि माबोरै दङ?
आङो मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथांजों आङो दसे औ आंबो नो मोजाङैनो दं नोंथां औ नोंथांजों आङो दसे सावरायनो नोंथाङा आंनो दसे सावरायनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो मोसौनि सोमोन्दै ओ दसे सावरायनोसै ओ मोसौआ गोबां रोखोमनि थायो जेरै ओ ओ गोबां गाबनि थायो बेलेग बेलेग रंनि बेलेक बेलेक कालारनि था नुयो आरो जों मोसौखौ बिदिनो जोङो ओ गोजा गोसोम ओ मथिया बोरै ओ बेलेग बेलेग कालारनि जों नुयोसै आरो ओ बिदिनो जोङो मोसौआ खार मोसौ आरो काला ओ बेफोरबायदि मोसौबो थायो आरो ओ बिदिनो जोङो मोसौखौहाय जोङो मोसौनिफ्राय जोङो ओ हासार मोनो ओ मोस सौ ओ मोसौआ गोबोरखि होयो बे गोबोरखिखौ जोङो हास सार बाहाय बानायनो हायो आरो बे गोबोरखिनि हास सारानो बांसिन मोजांसिन हासार ओ जोंनि गायनाय फुनाय गासैयावबो जोङो बे हासारखौ बाहायजायो बे हासारजों ओ जोङो आबाद मावोब्ला जों जानायाव जोङो जेबो असुबिदा मोना आरो जोङो गोबां नारसारिनि हासारफोर खौ बाहाया लाबासिनो जोङो मोसौनि हासार बा जायखौ जोङो गोबोरखि बुङो बेखौ हा बाहायोब्ला जोंनि देहाया मोबो ओ मोजाङैनो थायो आरो बे मोसौआ जोंनो ओ फिसा होयो ओ फिसा होखांनानै जोंनो गाखेर होयो बे गाखेरखौ जोङो लोङो बे गाखेरखौ लोङोब्ला जोंनिया मोदोमा सक्ति मोनो ओ जायखौ जोंनो गोबां खामानियावबो बाहायनो गोनां जायो मोसौनि गाइखेरखौ आरो जोंनिया मोस सौ मोसौखौ ओ मोसौखौ जोङो ओ ओ जोङो दुब्लियाव होनाय जायो आरो नारा ओंखारबा मा माइ हाखांबाथाय जोङो बेखौ ओ दिरुं बा हगारना हरनाय जायो आरो ओ बिदिनो जोङो मोसौखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो मोसौखौ ओ जोङो हाल एवनायावबो बाहायो आरो माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लि एवनो थाखाय जोङो मोसौखौ ओ बाहायो आरो नांगोलजों एवनाय जायोब्ला जों मोसौखौ बाहायो बिदिनो जोंनो मोसौआ गों जोंनि खामानियाव मदद होयो आरो आरो मोसौ खौ जोङो ओ मोजां फिसिनो हायोब्ला जोङो ओ जोंनो रां होयो जोङो बेखौ फाननानै जोङो रां आरजि फिसिनो हायो आरो जों जे मान हायो मोसौखौ ओ गासैनिबो नखराव जोङो बरनि बरफोरनि नखराव जोङो गासैनिबो नखराव मोसौ नुयो मोसौ थायोब्ला ओ-मोजां आरो नखराव जोङो। खिथनाय रखम मोनो आरो बिदिनो नखर नखर मास मासेबा मानिबाबो मोसौआ थायो फाननो नांगौ आरो अब्लासो नखरखौ समायनासिन नुयो। ओ-बिदिनो जोङो। मोसौखौ ओ-अननांगौ जोङो जानाय लोंनायखौ मोजाङै होयोब्ला बियो मोजां। मोजां देरो मोजां ओ-फुस्ता जायो आरो बेखौ फानोब्ला जोङो रां एसे एनै मोनो आरो बे मोसौखौ जोङो ओ गाज्रि खामानियाव बाहायनाङा आरो मोजाङै फिसिनांगौ बुनाङा। बियोथ माथो राय्लायनो हाया नालाय जोङो मानसिया ओ-जोङो जों ओ-मानसिया जोङो बाथ्रा रायलायनो हायो नाथाय मोसौआ हाया जोङो जेरै मेरै बुंनानै बे औ। दुखु होनाङा आरो जयो जुनारबाबो बियो बेहाबो मोनसे। ओ-ओ-साननाय थायो आरो। बिदिनो नोंथाङाबो एसे मोसौनि सायाव फोरमायना होनाय
औ नोंथां। मोसौआथ नआवनो फिसिजानाय नङा होनब्ला नोंथां। जोङो मोसौखौ गासैबो फिसिनाय जायो। मोसौआ बयनिबो नखराव जों बांसिनानो नुनो मोननाय जायो आरो। मोसौआ जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना मोसौआ। बायदिसिना खामानिफोराव हेफाजाब होयो जेरै औ-जोङो। मोसौ हालुवाजों जोङो हालेवनो हायो। हालेवोब्लासो जोङो माइखौ गायनो हायो आरो जोङो मोसौनिफ्राय गायखेर खेरबो मोननो हायो आरो जोङो। बे गाइखेरखौनो जोङो फाननोबो हायो फाननानै जों रां खामायनो हायो। आरो जोङो बे गाइखेरखौ जोंहा नआवनो लोंनो हायो। गाइखेरा जोंनि थाखाय मोजां आरो जों बे गाइखेर जोंनो पनिरबो बानायनो हायो नआव बानायनानैबो जानो हायो जोंहा
औ आरो जोङो ओ गोदो गोदाय मोसौजों जोङो नांगोल लानानै हाल एवनायखौ जोङो बांसिनानो। नुयोमोन ओ-दानि जुगावथ जोङो। मोसौजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनला। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो। ओ-मोसौदो हालेवनाय हालेवनायखौ जोङो बांसिन फोथायोमोन आरो। जेरैहाय जोङो। ओ-नांगोलजों हालेवोबाथाय बांसिन हाया मोजां जायो। होननानै जोङो फोथायोमोन आरो जोङो मोसौजों हालेवोब्लाथाय। माइफोराबो मोजां जायो होनना फोथायोमोन। थेवबो दानि जुगावहाय ट्रेक्टरजोंसो जोङो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो। ट्रेक्टरजों हालेवबा जोंनि माइ। गायग्रा हायाबो मोजाङै गुरै जाजोबा माइाबो मोजां जाया। ओ-आरो जोङो मोसौखौ जोङो। बोसोराव खनसे थुखैनाय जायो आरो। बरवा हारिवनानै जाग्रा हारि गोदोनिफ्रायनो। ओ-बरआ मोसौखौ माइनाव महरै सानबोदों। मोसौ नङाब्ला जोङो हालेवना जानो राहा गैया। जायनि नआव मोसौ मोसौ गैया। बिनि न'आव माइनावबो गैया होननानै सानो आरो। मोसौजोंसो हालेवनानै माइ गायनो हायो बेखायनो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबनानै बैसागुआव बर'फोरा सिगां सिगां मोसौखौ थुखैग्रोयो ओ मोसौ थुखैनाय समावहाय बर'फोरा दाउज्ला दाउ गिसिबानो सिखारो। आरो दुगैस्रां-लोबस्रां ओ बिदिनो मोसौखौ थुखैनाय जायो अह र'
औ बिदिनो जोङो मोसौ मोसौनि गाइाखेरनिफ्राय औ।
आरो जोङो मोसौ थुखैखालि फिस
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ फोरमाय जागोन दे नोंथां
औ जोङो आरो मोसौखौ थुखैनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखै खालि जोङो ओ गोबाव सोरांजासे उन्दुब्लाथाय जोङो दावउखा जायो होननानैहाय फोथायनाय जायो औ। आरो जोङो मोसौखौ दैमा दैसायावहाय थुखैनो लांनायनि सिगाङावनो सफ्रोमबो मोसौनो गं आसुगुरखौ थाव गोथांजों नानानै होयो बेनि उनाव ओंखाम दोनि हांगारखौ थालिर बिलाइयाव सै सैख्ल'नानै जोङो बहननानै थावजों लगायनानै लानाय जायो बेखौ इन्दि थाराखौ स'थाम स'थाम खालामनानै ज' खाजाबनानै मोसौनि गासैबो मोदोमावनो फाख्रा सिख्रा दागो होजोबनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो ओ लाव फान्थाव आरो हालदै गोथांजों साखा साखा हानानै माखासे मानि लो बिफां सुनाय जायो औवानि थेंगोलजोंहाय सानसे सिगाङावनो जोङो नागिर नागिर बुथुमना दोननाय दिगलि लेवा पाबलिक खब मोखोना बिबार ओ मोनफा मोनफा खनसायनानै जोङो ओ बेसेबा मुथा खानानै गंफ्रोमबो न'नि खुम बेसानि खनायावनो जोङो लो दोंफा मुथाफा जोङो थुनाय जायो आरो। इसानसालि गलि लांगोनायावबो बिदिनो थुनाय जायो बेनिफ्राय सान्द्रि एबा दनायायाव जोङो लाव फान्थाव हालदै ह फ्लेनानै लानानै सबाइ एवनानैबो जोङो लादेरो आरो मोखोना एबा थाराय गाजलिनि लावथि लानानै गलिनिफ्राय जोङो हगारनानै दैमा एबा दैसायाव जोङो उम मोसौ फोरखौ लांनाय जायो। होलांनायाव मोसौखौ होलांनायावहाय जोङो हाफ्लेनानै लानाय लाव फान्थाव हालदैखौ जोङो मोसौफोरनियाव सास्रि सास्रि दिग्लि लेवा एबा खाराय गाजलि एबा मोखोनानि लावथिजों जोङो बुयै बुयै मेथाइ खनो। जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननानैहाय जोङो मेथाइ खननाय जायो ओ गावनि गाव गावनि न'खरनि मोसौफोरखौ बिदिनो गामिनि सेंग्रा सेंग्रासा आरो मोसौ लावखारफोरा रंजा बाजा दैयाव थुखैहैयो बर'आ फोथायोदि बैसागु मोसौ थुखैनायाव दिग्लि लेवा दिेग्लि लेवा जों बुयोब्लानो मोसौनि सानाय सुनाय बेराम दुमाल जानायफोरा खारो होननानै जोङो फोथायो मोसौ थुखैखालि गामिनि रायजो राजाया लोमजानाय साजानाय बेराम गुबुन गुबुननिफ्राय मागिनो फैनायफोरजों फैफानायफोरखौ एबा गोदान बोसोराव लोमजानाय साजानाय बेरामफोरा जाहाथे फैया बेफोरखौ दानगार हरनो थाखाय लामा दानथेनाय जायो आरो आरो जोङो बेराम आजाम बेराम आजार खारो होननानै जोङो गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ जानाय जायो आरो औ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय नोंथां
औ बिदिनो जोङो मोसौनि गाखेरनिफ्रायनो गाइखेर मैखिखौ मोनो आरो जोङो गाइखेर मैखि खि जायखौ जों जायो खानथाम खानैनायनि उनाव जों बेखौ जमायना दोननानै गाहेरखौ हैदेरनानै जोङो खानथाम खानब्रैनि उनाव बियो गोखै जाबाथाय जों बेखौ गाइखेर मैखि होनो आरो बिखौ जों जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जारसि मोसौ थायो बे जारसि मोसौआ गोदोर जायो आरो बे जारसि मोखौआ जोंनो ओ माखासे बुरजा गाहेरखौ हैयो आरो बेखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो मोसौनोबो दाना होफिननो हायो बेखौ फाननानै आरो बेखौ फानोब्ला जोङो गोबां रां खामायनो हायो बे मेसौ जारसिखौ फानोब्ला ओ बिदिनो जोङो जोंनि ओ नांगो गोनांखौ लानो सुफुंनो हायो आरो मोसौजोंबो बिदिब्ला जोंना समा जाथ'बाय नोंथां दोन्थ' जासिगोन नामा
औ नोंथां
औ नोंथांजों सावरायनानै आङो ओ गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय ओ उनाव फिन रायलायगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां औ औ औ दे औ दे